हेल' औ। खोनादों दा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
होनबा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ जागोन
औ ओ आयदाया जाबाय जेरैहाय जोङो आबाद मावो नङा होनबा? आ मायनि माइनि अनगायै जोङो मा मा आबाद मावो माने बिनि सोमोन्दै एसे सावरायदो। बा नोंथाङा जेब फोरमायनो हागोन नामा माइनि अनगायै जोङो आरो मा मा आबाद मावो? बिनि सोमोन्दै एसे औ।
जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' माइल' नङा नङा होनब्ला? जोङो बिनि बागैबो जोङो बोथोर मोनो बोथ बोथोर लायै बोथोर जोङो मै मैगं थाइगं गायनानै ओ आबाद मावनो हायो नङा होनब्ला? आरो जोङो मोननै बोथोर खौ राननानै मैगंखौ गाय मैगं थाइगंफोरखौ गायनो हायो नङा होनब्ला? जेरै गोजां बोथोर आरो गरम गरम बोथोर होनो जायखौ जोङो औ जोङो गोजां बोथोराव होननानै बुङोब्ला जोङो ओरै मैगंखौ मोनो। हायो जोङो आलु बेनिफ्राय ओ लाइ लाइ लाफा ओ ओरै बुंनो थांबावोबा फुल कपि ओ बान्दा खफि गाजर दुन्दिया ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जोङो ओ मोननो हायो आरो माखासे गोथां मैगं जोङो बिनि बा अनगायै बो बुथुवा खुदुना बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं बेफोर खौबो खाफानानै मोनजाफायो नङा होनब्ला बे समाव ओ जोङो आलु खौनो बुंनो थाङोब्ला जोङो माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला आङो खोन्थालांनोसै। जोङो आलुखौ गायनो थाखाय जोङो ओ सिगांग्रो आलुखौ हायो गा बेरहोग्रोनांगोन नङा होनब्ला ओ गाजा बेरहोनानै जोङो बेखौहायो गायनो थाखाय बारिखौहायो जोङो मोजाङै हालेवग्रोनानै जोङो जाहाथ थे एसे सान्दुं बा एसे सायख्लुम ओ आरो हासार नांनाय जायगायावहाय जोङो गायोब्ला साबसिन
औ।
जोङो हाखौ हायो हाग्रा गैयाजासे हालौग्रोनानै लानानै जोङो ओ नांगोलजोंनो सिन गोलाव गोलाव बोनानै जोङो नांगौ जासेबां गोजान गोजान जान आलुखौहायो गायनानै होनाय जायो आरोखि। नङा होनब्ला बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फबनाय जायो नङा होनब्ला ओ फबखांनानै जोङो माबोला खिलिगोन बेखौहायो ओ नायनानै जेब्ला खिलियो अब्ला एसे गोजौ जायो जेब्ला बेखौहायो जोङो ओ खदालजोंहायो खोस्रोबावनांगौ नङा होनब्ला जायनि थाखाय जोंनि आलु फिथा ओ बेदरा ओ गिदिर गिदिर बा बुरजा थांनायनि थाखाय ओ जोङो बिदिनो खनथाम बा खनब्रैसो खोनांगौ नङा होनब्ला? ओम हो बेनिफ्राय जोङो बेनि बिलाइया हायो रानबाथाय जोङो बिबार बार खांनानै रानबाथाय राबाय होननानै मिन्थिगोन आरोखि बेनिफ्राय जोङो बुर नो हाबाय आरोखि जोङो आलुखौ गोबाव समनि थाखाय बोद दोननानै जानो हायो नङा होनब्ला ओ जोङो बोसोरसेनि थाखाय ब्लाबो थिनानै दोननानै जानो हायो। हो ओ जोङो आलुखौ बुरजा गायखायोब्ला जोङो बे आलुखौबो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो नङा होनब्ला?
औ आरो आलुआथ' जों नांबायनो थायो नङा होनबा? आर जि ओंख्रियावबाबो जि मैगंजोंबाब बो जोङो आलुखौ लगायफानांग
औ गास सिबजोंबो माने आलुया ओ होननाया गासिबो ओंख्रिजोंनो मिलायनो हायो आरोखि।
जोङो दैज्लां बोथ थोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो ओरैहाय ओ जिंखा बहल आरो ओ थारुन ओम थास' आइथिं ओ थास' बिबार आरो ओ इदिनो जोङो जोगोनार जोगोनार, खुमब्रा बेफोरबायदि फथल, खेरेला, खांख्रि खला बेफोरबायदिखौ जोङो मैथा भात सो ओम खा आरो मैथा बांगाल बे फोरबायदिखौ मोननो हायो नङा होनब्ला जोङो ओ मैथाखौहायो माने दैलांआवल' मोननो हायो आरोखि। मानोना बियो अखा हानायावसो जायो नालाय जोङो अख हायाब्लाथ' बियो रानथाबनानैनो खिलिया नङा होनब्ला? ओ जोङो बेखौहायो माने हाल एवनानै ओरैनो फोलाबायबानो बियो रज'यो आरोख खि दैलां समावहाय। ओ फाथोआबो बेफोरबायदिनो फोलाबायबानो रजायो नङा होनब्ला?
औ अ नंगौ।
फ्राय जोङो थारुनखौसो आलु बायदियै गायनांगौ। ओ जोङोब बेफोरबायदिनो ओ लाव, जिंखा, बहल आरो खांख्रिखला बेफोरबायदिखौ बैसां होयोब्ला साबसिन नङा होनब्ला? दानि जुगावथ' जोङो बोथोर नांलायला मैग गं गायनो थाखाय नङा होनब्ला ओ बायदिसिना मुलिफोरजोंनो मोनजोबनो हायो। औ बिब्दिब्ला नोंथांखौबो गावनि मोनदांथिजों मैगं थाइगंनि बारै बा आबाद मावनायनि बारै ओय से फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ ओ बेबायदिनो ओ नोंथाङानो माखासेखौ बुंलां हो नङा होनबा बेबायदिनो गोबां ओ जेनेबा आबाद होनबाथाय जोङो गासैखौबो बुंनो हायो आरो माइ आबादनि अन गायैबो माने गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ ज जों नुनो मोनो जेरै देमसि देमसिफोरखौ जों गायनाय नुयो। देब देबसि गायनानै बेनिफ्राय थाव दिहोनो नङा होनबा? बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि जेरै बेसर बेसरनिफ्रायबो थाव दिहुननायखौ जों नुनो मोनो बेसर दमसि सिबिं आरो ओ बेबायदिनो आरो गोबां दं सान बिबार सान बिबारखौबो जोङो आबाद मावनाय दायो सानबिबारनि आबादखौ ओम माने ओ आबाद दिनै जों नुयो बेनिफ्रायबो थाव दिहुननायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गय गय दंफांफोरनि बा आ थालिर दंफांफोरखौ बो जोङो आबाद मावनाय नुयो आरो ओ माखै माखै होननानै बुङोना नोंथांमोननिथिं मा होनोथाय
अ मोनथिनो मोनफेरा आरो माने माखौ माखै होनो
औ मोनसे ओब कन बानायोना जेबो जों बेखौ मा होनो नोंथांमोननि थिं
ओ
खन खन बानायोना मोनसे माखै होननानै बुङो जोंनिथिंथ' माखै खै होनना बुङो बेखौ
अह
औ नोंथाङा मिथिगौ खिन्थु माने मुंखौ माने नोंथाङा हमदांनो हायाखै नङा होनबा औ बिदिनो ओ गोबां दं आरो ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंदों बोथोर ला नानै ओह मैगं थाइगंफोरखौ गायो होननानै औ नंगौ सिगां बोथोर लानानै गायोमोन। लाइ-लाफाफोरखौ जेनेबा बोथोरावल' मोनोमोन बान्दा कबि फल कबि बेबायदिफोरखौ बा खुमब्राफोर खौ नाथाय आथिखालाव बेखौ बोथोरनि अनगायैबो बे ले ओम बेलेग बोथो सोरफोरावबो मोननो हायो बार मासेबो बेफोरखौ मोननो हायो नङा होनबा गोबां ओ हासार बाहायनानै बेफोरखौ जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो जोगोनारफोरखौबो जुदि आबाद मावोबा गोबां खिनि आबाद मावोबा जोङो बेफोरखौ थिनना दोननो हायो। उनावहाय बेफोरखौ मोननि समाव जोङो ओह जेरैहाय फानहैनो हायो फानबाथाय जोङो माने गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरोना बोथोर गैयि समाव जोङो बे फोरखौ फानोबा आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि आलु आलुआथ' खौ नांबाय थायो बेखौथ' जोङो ओ माने जि मैगंफोरजोंबाबो जोङो लगायनांगौ जायो नङा होनबा आरो बोथोर अनगायैबो गुबुन बोथोरफोराव एसे दाम गोसा जायो बेयो आलुआ बेनिखायनो गोबां खिनि आबाद मावोबा माने ओ साबसिन जायो आरोना होमबा जोङो गैयै समाव जोङो बेखौ दाम गोसा होननानै फाननो हायो आरोना बिदि औ
आङो जे औ दहाय जे बुंदोंमोन जोगोनारा दैज्लां बोथोराव जायो होननानै ओ माने गोजां बो थोरावसो बांसिन जोङो मोजां मोननो हायो आरोखि जोङो बांद्राय दैयावबाथाय थैलाङोसो नङा होनब्ला जोगोनार खुमब्रा बेफोरो ओ बहल बिसोरो
औ माने दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोगोनारखौ गायोबा माने एसे गोजौ गोजौ खालामो आरोना माने गोजौयैनो माबा खालामनानै गोजौ आव सो होनाय जायो आरो गो -गो माने गोलोम बोथोर माने बे दैज्लां बोथोरनि ओ गायोबाथाय आरो ना बेफोर औ औ नंगौ ओमफ्राय आरो नङा बा बेबायदि औवानि माने माबा बानायना होयो आरो ना औ आरो गोलोम बोथोराव औ गोजां बोथोरावथ' बेबायदि हायावनो मानलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ बेबायदिनो खुम्राफोरखौबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङाबा बाराद्राय दै मोनबाय थाबा गाज्रि जालाङोना। आरो ओ बाराद्रायाव अखा हाबाय थाबा बिबारफोराबो माने गाज्रि जालाङो एम्फौ अरनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो बांसिन औ
जोङो ओरैनो मोफ्राय होननानै बुङो नङा होनब्ला मोफ्रायाइखौबो जोङो देहानि थाखा खाय गोथां मैगं होननानै देहानि थाखाय जोङो थै जानायनि थाखाय जायो नङा होनब्ला। बेखौबो जोङो फानोब्ला गोबां बेसेन लायो जोङो मोफ्रायखौबो गोबाङैनो गायनो हाबा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होनब्ला।
औ औ औ आरो बेबाय बिदिनो जोङो नारजि नारजि जानानैथ' जोङो जोबोद मोजां मोनो नङा होन बा नारजिखौथ' जोङो बोथोरावल' मोनो। बेखौथ' मोनबाय थाया बिनिखायनो माने बे फाथोफोरखौ जोङो फोरानना लानानै उनावहाय बेखौनो जोङो नारजि खालामनानै जायो। नङा होनबा?
औ नंगौ।
बेफोरखौथ' जोंखौ मानसि थैबाबो जोंखौ नांगौ जायो नारजिखौ। नांबायनो थायो। बेनिखायनो बे फोरफोरखौ जोङो आ बेफोरनिबो फाथो आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो आरोना। गोबांखिनि। औ होमबा जोंना समाबो जाबाय जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोननोसै। आरो नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ बा दोननोसै बेखिनियावनो।
औ जागोन दे गोजोन्थों।